हेलौ
खोनादोंना? अ होनबा नोङो दिनै मानि बारै रायज्लायनो सानदों?
आंथ' रायलायनो सानदों जे जोंनि बे जायगायाव मा मा आबाद गायो बेफोरनि सोमोन्दै
औ दे होमबा बिदिनो खोन्थालाबायदोदो नोंसिनि गामिफोराव एबा मा मा गायनाय जायो मा मा फिथाइ नोंसोरो
ए आतसाा उम जों गामियावथ' गोबां औ औ आं खोन्थानो जेनेबा दे जों गामियाव जे मा मा आबाद गायो। फोरनो जाहैबाय ओ फार्स्टआवनो जों दाख्लै सान सिगाङावसो थांखांनाय बोथोरावहाय बानलु सिब्र' गायदोंमोन।
औ
आरो जों ओरैनो फिसा फिसौ गायबाय थायो भन्दि पटल माबा माबि गायबाय थायो।
ओमफ्राय ओरैनो जोंनाथ' गामियाव बहुद खेथियावगनो दंखायो। आरो नोंसोरनिथिंलाय?
जोंनिथिंबो बिदिनो बानलु सिब्राव गायो। सोरबा थरमुस गायो सोरबा फान्थाव गायो। बिदिनो आबादफोर बेसादफोर गायलाबायो आरो अब्ला नैजि थिं भिन्दिया केजिआव खै थाखायै फानो?
आंथ' दा रेटखौ मिथिया होमबाबो जोंना मार्केटआ एसे मोजाङैनो। सोलिबाय थायो माने बिन्दल' नङा बेलेग मा मान होल मैगं थाइगं बेफोरबो सबसोलि जोबो।
निस
औ जोंनाथ' बहुत हाथाय दङ' दङ माने ओरै उइकावनो जोंना खेनब्रै खेबेया जाखायो माने सब्तायाव माने बेलेग बेलेग हाथायाइ मोनबाय। थायो एरिया मोनसेयावनो जोंना आरो जोंना मार केरामानो मोजां होनोब्ला जोंना ओरै बेलेग स्टेट बारहोनो हायो अरुणाचल डिमापुर मेरला जायगा दङ बायदि बायदि जायगायाव जों बारहोहरनो हायो आरो ओंखायनो माने जोंना बे फिथाइ मैगं थाइगंब गायबाबो लस जाया।
औ
बेनि थाखाय माने मानसिफोरा्रा गोसो होयो आरो बे आबादखौ।
जिं लेखा फरायनाय बा गोरों मानसिफोर दंनाा गैया?
जों दिनजोंथ' दङ फरायनाय गलाम दं माने जों जों दा जोंनि साइडजों माने फराय फरायै गथ'फोरखौ जोङो रायो। बुजायो माने फरायनो जाय फरायनो गोसो गैया बेफोरखौ जोङो थिनलायनानै थिनलायनायनि गेजेरजों जों बुजायलायनायनि गेजेरजों जों स्कुलाव थांहैयो गथ'फोरखौ मोजाङैनो मोजां सिक्षा होयो आरो
दानि जुगाव दानि जुगाव फरायाबानो जाया
औ दा फरायनायानो मइेन माने इम्परटेन्स सबसो लाइफनि इम्परटेन्ट बेनो होनजायो आरो दा नों फरायाबा जेबो रोङा दा नोङो मानसिफोर फोरजोंबो रायलायनो रोंनाय नङा बा इमपर्टेन्स होजानाय नोंङा मान सनमान होजानाय नङा जे नों रोङा जेबो रोङा होननानै बेफोरबायदि गोबां खोथा फैयो आरो बेनि गेजेरावनो जोङो माने ओंखायनो फरायनायफोरखौ जोङो इम्पर्टेन्स होनांगौ आरो
उम नोंगौ
दाथ नोंथाङा होनबाय ओ ओरैनो बिजनेसफोर बा खामानिफोर मावो नामा
आंथ बिजनेस एबा जेबो
आतसा ओ दाथ होनबा नोंसिनिथिं ओरै जायगाफोरालाय बोरै बिजने बिजनेसफोरनि थाखाय
मोजाङानो जोंथिं लामा लामाबो दङो बिदिनो फिल्डआबो जोंना एसे गिदिर बेयाव गथफोराबो गेलेलाबायबाय थायो बेयावनो सोरबा सोरबा दिडस्ट्रिक लेभेल माबा लेभेलाव थांला बायबाय आरो बिदिनो जायगाफोराबो मेल मोज मोजाङानो जोंथिंबो इदिनो खेथि बाथि बारिफोर खालामलाबायो इदिनोसै आरो
खेटिजों लोगोसे माने खेला दुबो इम्परटेन्स होयो आरो नोंसिरनि एरिया
नोंगौ
आतसा होनोमबाथ बहुत मोजां खोथा बियो ओरैनो दाथ ओ बे नोंसालाय मा आबाद सोलिगासिनो दं दां
जोंथिंथ दाथ दैलां बोथोरसो नालाय दा थ माइ गायफुनायनिसो सम ओंखायनो दाथ‌ माइसो गायदों जेबो जेब्ला दैज्लां बोथोरा जोबो होमबासो आबादफोर गायो आरो
आचसा दा होमबा बे माइ गायनायनि फालायाव दों माने
ओम
दा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंसिरना बोरै बोरै गायगासिनो दं दा माइफोरखौ
अ जोंना हाया लाय दैमा खाथियाव दं नालाय दैमा खाथियावथ दैनि आंखाल गैया नालाय ओंखायनो जोंना थाबनो गायनो हायो
औ आतसा औ नोंस्रालाय ओरैनो बुरजा गायथारो खोमा होमबाथ बिथांमोना गायोना ओं नोलाय गायगोना गाया
आंंथ गाया
गाया आतसा एसे एनै गायनो गायनाय हाबाफारिफोरखौथ रोंगोन खोमा एसे आतसा ओरैनो फिउचार पेलेनफोरालाय बोरै बोरै सोलिगासिनो दं
बिदिनोसै आरो मोजाङानो सोलिगासिनो दं
आतसा ओ थिगानो बिदिबाथ आरो ओरैनो नफोरावहाय दाथ आबादनि बोथोर ना दा बोरै बोरै इनकाम फोर जागासिनो दं नोंसिनालाय
दाथ इनि‌ आनाव हेलौ
औ खनादों
बेनि बारिथ आं मोन्थिया आरो अ दाथ' दैज्लां दाथ' दै्लां बोथो नोंसोर दखान्थाल थाइजौ। ओ
जोंथिं थ' फिथाइ सायनानै आंखाल गैया म नांगौ खनिथ' मोनजोबायो फिथ साम खान्थालनिफ्राय बैय एभेलेबेल मोन बेफोर बायदिसिना बुस्थु जाग्रा
दा नोंसिनिजों ओरै दैमाफोर देरदों ना देराखै
बिदिनो दैमायाव।
आतसा उ उ
आरो बिदि जो दै लोमनाय बेजों लोगोसे नाया मालायनि फुख्रि बायनायाबो नाया जोंनिथिंसो फैजोबो आरो
औ होनोमबाथ' नाबो औ नाबो हमनो बिराद मोनो हबाथ'
औ माने
आतस नाफोरखौलाय बोरै बोरै ' जायगायाव मोनहैहैयो नोंसोरलाय बबे बबे जायो आ थं मोनहैयो माने गामि खाथियावनो मोनोना बेलेग जायगाथिं थांनांगौ
गामि खाथियावनो मोनो दंग' दंग'फोरनिफ्राय बोहैलाबायो बेनिफ्रायबो जोङो खखा सायो खखा साबाथाय मोनो आरो
आदसा आदसा ख'खा सानायनि फरमुलाफोरखौ आंनो फोरोंहरनो हागोन नामा?
ख'खा बानायनो ना
बानायनायनिफ्राय बे ना मोनजासिम माने बोरै सायो बोरै बनायो एसे फोरमायहरबा मोजां जागोन नामा?
जागोन दे आं सेस्था खालाम नागोन हबा औवा नांगौ बिनि थाखाय औवाखौ जोङो दानखावजोबनांगौ। दांगग्लिजोबनांगौ माने बिनि सिगांनिखौ थुला खालामनो नाङा आरो बेखौ बिदिनो दांगग्लिजोबनांगौ आरो बेनि उनाव दुरुंजों बेखौ खानांगौ। बिनि फास फास ओ खानांगौ। गनजों हेबनानै बेयाव सिगाङाव सबनि बे सिगाङाव बेखौ खाना होनांगौ ओमफ्राय बिदिनोसै आरो बेयो जेब्ला आलिखौ एसे दाननानै बेखौ खखाखौ होनाांगौ आरो ओमफ्राय बेयाव एसे हाग्राफोर होना होदो आरो ओमफ्राय बेयाव नाया हाबफैगोन आरो
औ मान बेगोमबा बेवहाय ओफ्राय ना बारग'नायनि चान्स दंना गैया।
नाया फिसा फिसाया गलांगोन आरो गिदिर गिदिर गिदिरा थालांगोन गिदिर गिदिरा खे एसे हाबबाथाय ओंखारनो हानो
ओ बेखौ बांसिन मा जायगायाव सायो माने बोरै सायो बेफोरखौ
दंग'आवबो सानो हायो आरो
ओमफ्राय ओरैनो माइ गायग्रा जायगाफोरखौलाय साननो हागोन नाहाया।
हायो ना माइ गायग्रायावबो।
आतसा ओ बे ओमफ्राय बियो खखा बे मोनसे दंबावो बे ना साग्रा सेन होननाय बुस्थु बेजों बेजों मा दिडिफारेन्स दं माने मायाव बेलेग बेलेग जायो सार
अखा आव बा माने ओ अबेबा अबेबा फिसाफोरा नाया गलाङो आरो ना बे मोन जबो बेलेग आरो ओमफाय सेेनावबादे माने खेनसे हाबबाथाय बियो ओंखारफिननो हाया बिदि जायो आरो ओमफ्राय मालाबा स्टेनावहाय जिबौबो हाबना थायो। खौनो साबधान जानांगौ।
सावद माने बेल' बेलेग दिडिफारेन्स आरोना।
उ बिदिनो आरो ओमबाबो सेनखौ बानायनो एसे खस्थ' जायो।
खस्थ'आ ओमबाबो ओरैनो नों बनायनो रोङो ना रोङा सेनखौलाय?
जोंनि आबौ मोना सो बानायो।
आलचसा आंहा फेमिलि मेम्बारफोराव बानायग्रा दं आरो ना एबा?
औ दं।
अ ओमबाथ' गोगोम ना जायो होमबा नोंस्राथ' खखा आ खखाजों सानानै ना सेन सानानै ना ना बिराद मोनजायो ओमबा।
औ गामि एरिया ना?
औ गामि एरियायावथ' नाफोरनि एभेलेबेल जाखायो जानायालाय।
जायो।
आ ओरैनो बाखि ओंखाम जाबाय?
औ आं ओंखाम जाबाय अमा बेदरजों जादोंमोन आरो
आतसा बहुत गोथाव ओंख्रि होमबाथ'।
औ आंबो जाबाय आं नै दा एसे खामानियाव आवगायनाय नामा?
औ दिनैथाखाय जाथ'बायनाा ओमबा।
औ दे दे उनफोराव रायलायफिनगोन दे औ औ। उम